औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नोंथांनियाव मोननैसो सोंथिनि फिन्नाय लुुबैदोंमोन नोंथाङा बे सोंथिफोरनि फिन्नायखौ होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सोंजागोन।
औ ओ नोंथांनियाव आङो जिब जुनारनि बागै सोंनो सानदों।
औ औ।
नोंथाङा मोसौनि बागै बुंनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां। ओ मोसौ होनना बुङो ब्ला ज जों मोनथिगौ जे मोखो मोसौखौ जोङो नआव फिसियो आरोना। नआव फिसियो आरो जोङो हाग्रायाव मोननाय हाग्रायाव। नुनो मोनो आरो मोसौखौ। गिबियावनो जों नआव। फिसिनाय मोसौ होनोब्ला जाम जोंनि मोसौ गाय मोसौ गाइया जाबाय जोंनो गाइखेर होयोआरोना मोसौ गाइआ जोंनो गाइखेर होयो आरो बे गांसोजायो आरो मोसौ गायनि गाइखेरज जों जोङो जाब पनिर बानायो गाइखेर मेखि बानायना। हायो आरोजों बे गाइखेरखौ जों लों नोबो हायो आरोना। मोजांजायो मोसौनि गाइखेरा स जोंनो गोबां प्रटिन होयो ओह जोंनि देहायाव गोबांरोखोमै मोजाङै गोहोम खोख्लैयोआरो। मोजांजायो गायख गायखेर लोङोबा। बोलोफैयो औ। ओह बेनि अनगायै जा जों मोसौ। मोसौखौ जोङो फिसिनानै जों बेखौ फानोब्ला जोंनि जा रांखान्थि बेफोखौबो जोङो मोजांखालामना हायो आरोना मोस सौ फालांगिबो खालामनोहायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव ओ जा उम मोसौखौ फाननाय बांद्राय नुनोमोना। बेखौ जोङो जागाय सेनि थाखाय आरो ओह नवाव जा लोखिफैयोहोनो होनना बुङो आरोना। मोसौ थाबोलायनो नआव मोजां जायो। जों बेखौ मोसौखौ यो औ- औ बेनि थाखायनो जों मोसौखौ फिसियो आरो ना मोसौआ गांसो जायो आरो मोसौआव हालुवा। जायखौ जोङो मोसौ जेनेबा ओ जोला आथोन आरोना मोसौ जोला बे बे खौ जोङो एवनो बाहायो हालेव नो बाहायो आरो बे मोसौखौ जोङो जा फुजा फोरबो ओ बायदिसिनायाव जों बेखौ हेगारोबो। जा मोसौ जोला बेखौ खार हेगारनाय होनना बुङो ओ बायदिसिना नो आरोना खौ जोङो हालेवनो बाहायो माइ गायनायाव जायखि जाया आबादावनो जा खौ जोङो हालेवनो बाहायो आरो खायफाया मोसौखौ ओ बायदिसि ना मुवा बेसाद लांनायाव बा ओ
अ मोसौ गारि
औ मोसौ गारि ओ बेफोरखौ उम मा लांनायाव बाहायो आरो मोसौ सौ गारि बानायनायाव बाहायो ओ आगोलो जेब्ला जो गारि मथर गैयामोन अब्ला जा मोसौ मो मोसौनिनो मोनसे ओ जाद दंबावो आरो। उम मैसो बुङो जेखौ। औ बेखौ जों बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरो मै सो गारि होनना बुङो। ओ जेब्ला गारि मटर गैयामोन अब्ला जा जोंनि ओ आगोआ आगजु बा बेसाद बेफोरखौ जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांनो थाखाय जों बे मैसो गारिखौ जों बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरो आग गैला दाथ खम बिबां जालांबाय। दाबो ओ गंफां गंनै नुनो मोनो आरो। औ आ नोंथांनिसिम आरो मोनसे सों खोनादो ना आङो? ओ बोरमानि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ निस्सय हागोन नोंथां। ओ बोरमा बोरमा ओ जोंनि नखौ सुंथाग्राबो बुंनांगोन। जोङो बोरमा बुङो अब्ला ओ बोरमाया गिबियावनो बोरमानि सानदों आङो ओ बोरमाया आइथिं थोंब्रै ओ न'आव फिसिजाग्रा जुनार ओ बे बोरमाया बोसोराव खे ओ खे खेबनै फिसा होयो बियो औ बेयो माब्लाबा माब्लाबा बोसोराव ओ बोसोराव खेबनै हैनायालाय सय माह सय माह जों बियो फिसा होयो
औ
उम बे सय माहाजों फिसा होनायाव मालाबा बिनो मासेबो जानो हागो मायावबा मानैबो जानो हागो आरो ओ बिदिनो बोरमाया बोरमाखौ जोङो फालांगि खामनायखौ नुनो मोनो सोरबा सोरबा बोरमानि फारामबो बानायो बोरमा फाराम बानायनो थाख खाय बोरमानि मोजां जादखौ जोङो नागिरो मोजां जाद नागिरबासो जेन फालांगियाव ओ जेन गोदोर ओ जे उम जायफोर बेफारि खालामो बिथांमोनाथ' बोरमानि गोदोर साइजखौ नायनासो बायो नालाय बेनि खायनो जायफोरा फालांगि बानायगोरि बिथांमोना जायफोर फाराम बानायदों बिथांमोना मोजां बोरमानि मोजां गिदखौ नायनानै बायो आरो बिथांमोनहा बेबायदिनो जिउखौ सुंथायो आरो ओ बिथांमोनाल' नङा ओ जोंनि गासिबो बर'फ्रानो फ्राय बोरमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बोरमा फिसिनानै ओ बिथांमोना जा एसे एनै रां ओ बेखौ फाननानै मोनो बिथांमोना बेजोंनो ओ नख'र सुंथायो ओ बोरमाया बेयो गाइखेरबो होयो बे बोरमानि गाइखेर खो जानो हाबाबो मोजां बेयो जोबोर मोजां आरो बोरमानि गाइ खेराबो बेनिखायनो बोरमाखौ जों ओं फियो बिथां बिनिखो बिनिफ्राय जों गाइखेरबो मानो। आरो जा बेखौ फाननानै जोङो। रां खरसाबो मोनो आरो। ओ बोरमानि ओ। बोरमाखो जोङो बेदर आरियावबो बाहायनाय जायो। बोरमा। बङोब्ला। बोरमाया जबां ओ जादनि दोङो। ओ राम बोरमा जाय बेलेग बेलग गारो। बिदिनो मोजां मोजां नि ओ दामफोरा बेलेग बेलेग थायो बोरमानिफोरनिया। ओ बोरमानि कालार खो बुङोब्ला बेनि कालारा गुबुन गुबुन थानो हायो। सोरबा गु थानो हायो। एबा जास्रें सोरबा गोसो मबो थानो हायो आरो। बेफोरबायदिनो उम बे ओ बेयो गांसो जानानै। थांना थायो बोरमाया। बेफोरबायदिनो ओ बेखौ माने गांसो जा होनानै जोङो थांना फोथांनानै लाखिनो हायो आरो।
औ औ बोरमानि बागै एसे बुंबावनि आरो ना नोंथाखौ जेनेबा बोरमा जे नोंथाङा बुंलांबाय जे बोरमाखौ जायो होननानै ओ जेब्ला बोरमाखौ जों जायो आरोना बोरमानि जा ओ आथिंनि बेगें बोरमानि आथिं बिगिंखौ जाबोला जों माने जोंनि जोंनि जा बेगें बेयो गोरा जायो आरो गोबां केलसियाम मोननो हायो आरोना न-नंगौना नोंथां जोंनि जा उम ओ जोंनि जा आथिं ओ सोरनियावबा आथिं सानाय थायो ओ जा सोरनाबा आथें ओ जा बे थिङा लोरबां जायो अब्ला जोङो बोरमा बेगेंनि जा बेखौ रुनानै रुनानै बेनि रोसिखौ जुदि जों जेब्ला लोङो जेब्ला जों लोङोब्ला अब्ला जोंनि बेगेंआव गोबां केलसियाम मोनो आरो गोबां मोजां जायो आरो। जोंनि बेगेेंफोराबो गोरा जायो। होनना आं खोनानो मोनदों आरो औ। औ नोंथांनियाव मोन थि सोंथि सोंनाय दों आङो नोंथाङा अमानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ निस्सय हागोन ओ अमायाबो बिदिनो ओ बोसोराव खेब नै फिसा होयो। ओ सयमास सयमास बिथाङा ओ बियो फिसा होयो बियो आथिं थोंब्रै जुनार ओ मालाबा माहायाव बियो ओ दसथा पन्द्र थाबो होनो हायो आरो बा मासा बियो ओ बिदिनो खम बुरजाबो होनो हायो आरो बे फोरबायदिनो ओ बे-बे अमानि फालांगियाबो जोबोर मोजां ओ दानि मुगायाव ओ गोदोथ' एसेबां दामबो गैयामोन नालाय थेवबाबो गोदोबो उनिफ्रायनो फिसि बोखानाय इयो। ओ अमानि जादाबो गोबां दं ओ अमा थावख्रि, अमा ओ बेलेग बेलग गारोना जायखौ जोङो मिथिस'आबो। ओ बेनिफ्राय अमानि बेनि गाबखौ बुङोब्ला अमाया गुफुरबो थानो हागो बेयाव गोसोम फाख्राबो थानो हागो गोसोम थारबो थानो हागो आरो बेफोरबायदिनो गोबां जाद थायो ओ अमाखौ जोङो बाजारफोराव फानोबो। ओ अमानि बेदर दाउ अमानि बेदरनिफ्राय जोङो गोबां आसारबो बानायनो मोनो। औ अमानि बेदर बेनिफ्राय अमाखौ जोङो मोनफ्रोमबो खामानियावनो बाहायनो हायो आरो जेनेबा ओ सोरनिबा हाबा ओ सारादु बेफोरावबो अमाखौ नांथारगौ जायो बेदर हिसाबै। अमानि ओ जायफोरो बिथांमोनहा फालांगि बानायदों। ओ फार्म बानायदों बिथांमोना। ओ बिथांमोना निसय ओ अमानि सायाव गोबां स्ट्रागोल खालामदों आरो बिथांमोनहा एक्सट्राके फरायना फैनानै ओ गियान लाना फैनानै ओ अमा बिथांनि फार्मखौ बानायना हादों आरो अमाखो जोङो गोद ओरैनो फिसिबा जाया अमायाबो बेराम आजार जायो। अमाखौबो जोङो ओ फोथि खालामनांगौ अमाखौ जोङो जुदि अमानिखौ फिसिनानै जों माबा मोनसे ओ लाब ओ जुदि जानो लुगैदोंब्ला बेहाय
औ
बेनोबो जों मोजां ओ दाना होनांगोन। बेखौबो जोङो मोजां मेनटेनेन्स खालामनांगोन बेखौबो ओ मुलै आजार होनानै ओ जों फेदेरनांगोन। ओ बेखौबो जोङो उम खायसे खायसे जोङो नुनाय मोनो ओ जोब फिसानिफ्राय जोंथ बारा उम माबा खालामा नालाय मा होनो बेख खौ ओ आदोर खालामनाय। जाया खायसे खायसे जायफोर फाराम ओ बानायदों बिथांमोनखौ नुनो मोननाय जायो अमानि सायाव औ बिसोरलायनो ओ जिबा केजि जानायालागै स्टार्टार दाना खौ जाहोनाय जायो। ओनफ्राय बेनि उनाव जागा ओ ग्रवार फिनिसार बायदि बायदि। आदारफोरखो बिथांमोना। ओ जाहोनानै फेदेरो आरो आरो लोगोसेनो ओ अमानो ओ आ जा बायदिसिना मेडिसिन होनाय जायो। भेक्सिन होनाय जायो बेफोरबायदि। भेक्सिन होनानै अमाखौ लाखिनाय जायो आरो। नोंथाङाबो अमानि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगौमोन नामा?
औ औ अमाखौ जों बांसिनानो जोंनि ओन सोलहाय जा ओ फालांगिनि महरै। बाहायनाय जायो आरो बांसिनै माने गासि सिबो फालांगिनि महरैनो बाहायनाय जाखा खायो अमाखौ औ। मानोना जोंनि जा बयनिस्रै मोजांसिन फालांगियानो जाबाय अमा आरोना। बेवहाय जों रांखौबो बुरजा मोनो आरो फिसि फिसिनायाव एसे खस थ जायो आरो। नाथाय जोङो फारसेथिं साननो थाङो ङोब्ला जुदि जोङो अमा फिसियोब्ला अमाखौ जेब्ला जों फिसियो जोङो नाखौबो। खानो हाखायो मानोना जेब्ला जों हाखर मोनसे ओ जावनानै बेयाव जों ना हेगारब्ला आरो बेनि हाखरसेयाव जों जेब्ला अमा फार्म बानायोब्ला आ अब्ला देनि जा अमा अमानि जा खि। ओ हाखराव गोलैहैयो अब्ला नायाबो मोनजाहैयो आरो ना अब्ला नाखौबो नायाबो देरो थाबनो। औ अब्ला जोङो ना खौबो फानना जों रांबो खामायनो हायो। ओ अब्ला जेब्ला जोङो अमा फिसियो अब्ला मोननै फालां गि मावनाय खम जायो आरोना जाय जायहा मावो आरो औ औ औ बेखिनियानो आरो ओ जेखिजाया नोंथांजों रायलायना जोबोद मोजां मोनबाय आरो
औ नोंथां ओ साबायखर नोंथाङाबो आंनि गोबां फिननाय सोंथिनि फिननायखौ होनो हाबाय। बेनिखायनो रोजा रोजा साबायगोन बेफोरनि उनावबो उनफोरनि समाव बेफोर गोबां सोंथिनि फिननायखौ मिथि मोनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोन्थों।
औ गोजोनथों नोंथां